ओ हा नोंथां उ ।
ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
आं ओरैनो दोङो ।
अ । ओ नोंथांजों ओ कल हरनायनि जाहोनानो जादों नोंथाङा बैसागोनि सोमोन नै एसे फोरमायना होना हागोन ना नोंथां?
आं मिथिनायखिनिखो बुंनो हागोन नोंथां । आं जेमिथियो बैसागुखौ जोङो सातदिन फालिनाय जायो।
औ नंगौ
फास्ट मोसौ थुखै एक थारिख खालि मोसौ औ मोसौ थुखैनाय जायो बायदिसिना ओ बायदिसिना बिदिनो मोसौ थुखैखांनानै बिदिनो सोरबा सोरबा न'खरनि फुजा होयो ओरै न'खरनि फुजा होनानै ओ बैसागोआव सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै रंजानाय जायो। बायदिसिना बिदिनो उम बे माबा माबि जानाय जायो आरो थालिर फस्ला ओ बेदर बिदिनो बायदिसिना जायो बिनो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथांनियाव आंबो मोनसे कुइसन सोंनि उम उम औ दा नोंथाङा मा खालामगासिनो?
अ नोंथा आङो दङ
अ नोंथाङा दा माबाफोर जब फोर मावो नामा?
अ नोंथां आंथ' बेफोरबायदि ओ जब मावा नोंथां।
अ
नोंथां ओ नोंथां ओ बैसागो होनोब्लाथ' जों बयबो मिथिखानाय नङा होनोमबा नों थां औ ओ बैसागोखौ जोङो ओ गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय नङा होमबा नोंथां? ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो बैसागो फोरबोखौ जों फालिनानै गासैबो बर' माहारियानो फालियो आरो जोंनि बर' सुबुंफोराल' नङा नोंथां गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो बैसागो फोरबोखौ फालियो नङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बैसागो फोरबोखौ स्नि सान फालिनाय जायो नों थां ओ आथिखालावथ' जों बैसागो फोरबोखौ मोननै बाहागोआव राननाय जादों मानो होनोब्ला मोनसेया मानसिनि बैसागो आरो मोनसेया जाहैबाय ओ मोसौनि बैसागो बेबायदिनो नों थां बैसागोखौ जोङो ओ सैथ' दाननि लासाव लास लास्ट खालि जोङो मोसौ थुखैनाय जायो नोंथां
औ औ नंगौ
ओ नोंथां मोसौखौ जोङो बेबायदिनो जोङो ओ फान्थाव बेफोरबायदि हानानै दिग्लि लाथा बेफोरबायदि दिग्लिफोर खानानै जोङो ओ माला सुनानैा स माला सुनाय जायो नों थां माला सुखांनायनि उनाव बेबायदिनो ओ खान्था जारायफोरनि हांगारखौ जोङो बेबायदिनो थाव गुबैजों लगायनानै मोसौ होयोमोन बेबायदिनो फथा होनाय जायो नोंथां ओ फथाहोखांनायनि उनाव जोङो मोसौखौ ओ हेगारखांनानै दैमा एबा गावबा गावनि ओ बेबायदिनो फख्रिफोरावबो जोङो थुखैनायखौ जोङो नुनो मोनो नों थां औ जोंनि ओनसोलाव थ' बांसिन सुबुंफोरानो जोंनि खाथियावनो दैमा दं नालाय नोंथां जोंनि ओनसोलाव बे बेबायदिनो दै दैमाफोर दैमायावनो बांसिन मोखौ थुखैनाय जायो आरो नों थां औ बेबायदिनो नोंथां गोदोनि ओ गोदोनिफ्राय सोलिबाय थानाय मोनसे नेम दंखायो जोंना जायखौ जोङो खुगा सल' होननानै बुंनाय जायो ओ बेनो जाबाय ओम ओम लाव जा फान्थाव जा जा होननाय मोनसे खुगा स'ल' गोदोनिफ्रय ओ बेफोरबायदि खुगा सल'खौ होननानै जोंङो मोसौखौ थुखैनाय जायो नोंथां। ओ थुखैखांनायनि उनाव मो सौखौ जोंङो बेबायदिनो लांदां गुवार जायगायाव हेगारना होनाय जायो आरो नोंथां । औ बेेबायायदिनो जोंङो मोनाबिलि समाव मोसौआ न'आव फैनो जानाय समाव जोंङो मोसौखौ गोदान फागाजों खानाय जायो ।
औ औ
बेबायदिनो नोंथां ओ ओ बेबायदिनो अखानायै जोंङो मानसिनि बैसागु जायखौ जोंङो दुगैस्रां लोबस्रांनो फुङावनो ओ बेबायदिनो आफा इसोरनि सेराव जों आर'ज गाबनाय जायो । नोंथां बे सान खालि नोंथां ओ गेदेरफोरा उन्दै ओ गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ बोरहोयो आरो उन्दैफोरा गेदेरफोरनाव बोर लानाय जायो आरो नोंथां । बेबायदिनो नोंथां बेफोरबायदि बोर लाखांनायनि उनाव जोंङो मोनाबिलि समाव बैसागोनि मुङाव ओ मोनसे ज'यैनो जों न'खरनि गासिबो सुबुंफोरखौ लानानै मोनसे ओ ओ जयैनो जों खाना जानाय जायो नों थां बैसागो नि मुङाव ओ बैसाग बेबादिनो जोंङो बैसागो बैसागुआव जोंङो ओ गोबां ओ स्निथा रोखोमनि मैगं जानाय जायो । खाबदिंनाय मैगं ओ बेबायदिनो जोंङो थालिर फस्लाजोंबो जोंङो ओ बेबायदिनो बेदरखौ जोंङो जानाय जानाय जायो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव। ओ जों जोंनि ओनसोलाव जोंङो ओ बैसागोआव थालिर फस्लाखौ जाखाथारनाय जायो आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो जोंङो बैसागोआव जबेबायदिनो रंजा बाजा मोसा बेबायदिनो रंजा बाजा बोराइ बेनथ' गथ' सेंग्रा सिख्ला गासैबो एना एनि गैयाजासे गावबा गावनि दुखु दाहाखौ दोनथ' नानैल्बाबो ओ बेबायदिनो जों बैसागुखौ मोसानानै रंजानायखौ रंजा रंजायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो न'खर न'खर मोसाखांनानै बा जोंनि खाथिनि खाथि खाथि गामियावबो जोंङो मोसाखांनानै बेबायदिनो मोननाय मोसानानै मोननाय जोंङो नारां बेबायदिनो माइरं फोरखौ जोंङो ओ फानानै नोंथां ओ बेबादिनो गोबां मुवा बेसादफोर बायनानै जोङो बेबायदिनो दुब्लि गुवार लांदां फोथारबा बेबायदिनो ओ बेबायदिनो दंफां सायाफोराव जोंङो गासैबो ज' जानानै मोन से लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो नोंथां लावखार ओंखाम जाखांनायनि उनाव बेबायदि नो ओ रावबो एना एनि गैया जाासेनो बैसागु रंजानायनि मागिनानै मोननाय ओ बेबायदिनो बेसादफोरखौ जोंङो ओ जानाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथां ओ बैसागुआ ओ बैसागुखौथ' जों स्नि सान फालिनाय जायो आरो नोंथां ओ औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव बैसागोनि मुङावबो गोबां फोरबो फालिनाय जायो । फोरबो खुंनो लानाय जायो । ओ जायखौ जोंङो जोंनि ओनसोलाव उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ ओ बेबायदि बिदिनो थुलुंगा होनाय मोसानाय बादायलायनाय अ' बेबायदिनो ओ ओ बेबायदिनो खारनाय बादायलायनाय बेफोरबायदि लानानै जोंङो ओ जोंनि उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ थुलुंगाखां होनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जायो आरो नों
औ औ नंगौ
औ नोंथां नोंथां मोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि बिदिनो गोबां ओ फोरबोफोर खुंनाय जायो नामा उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि थाखाय नोंथां?
औ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो बिदिनो ओ उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि थाखाय बिदिनो फोरबो फा सोलिनाय जायो मानो होनोबा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ माने खारनाय बारनाय बिदिनो मोसानाय, दामनाय-देनाय बिदिनो फालिनाय जायो बिनि बिनि अनगायैबो ओ मोसानाय बादायलायनाय माबाफोराव जे कमपिटिसनफोर फोराव बाहागो लानो हानायनि खाबु होयो
औ नंगौ नोंथां
गावनि रोंगौथिखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय ईसोरखौ खाबु होनाय जायो आरो नोंथां ‌।
औ नंगौ नोंथां, औ बेबायदिनो नों बैसागोआथ' जोंना गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय नङा होमबा नों नोथां ओ आथिखालावबो जोंना ओ सो सोलिबोबाय थागोन बे आरो बे बैसागु फोरबोखौ जोङो एंगारनो हाखाया मानो होनबा जोंनि मोनसे बर'निनो आंगो फोरबो ओ औ बो बैसागु फोरबोआव जोङो बेबायदिनो गोबां आलासि-दुमसि फैनायबो जों नुनो मोनो । बेबायदिनो बैसागो दिनाव जोङो गोबां ओ गोबां सुबुंफोरखौबो जों जुलि जानाय नुनो मोनो बैसा बैसागोनि मुङाव ओ बेबायदिनो जोङो गोबां बैसागोआव बैसागुफोरखौ बैसागो फोरबोखौ बेबायदिनो फालिनानै जों जोब था बिदाय होनाय जायो जोबथा बिदाय होनायाव जोङो बे बायदिनो गोबां फरायसा फराय फरायसाफोराबो जों फरायसालिफोरावबो गोबां कलेज फरायसालि फोरावबो जोङो गोबां ओ बैसागो बिदाय मोनसे फोर्बो खुंनाय जायो । ओ बे बायदिनो नोंथां बैसागु फोर्बोखौ गोबां बे बायदिनो रंजा जा-बाजायै ओ खुंनानै खुंना खुंनाय खुंलांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां, औ बे बायदिनो बैसागो उम बैसागो फोरबोआव ओ बेबायदिनो जोङो ओ गोदो गोदायथ' जोंना बैसागोफोराव जोङो बेबायदिनो ओ गो ओ गोदोनि सुबुंफोराथ' जोंना ओ बेबायदिनो बैसागो फोरबोआव गोबां ओ बेबायदिनो ज' ज' जालाय लोंलाय ओ जालाय लोंलाय गासिबो ज' ज'नो जौ बे दरनि बेफोरबायदि जेबो जिंगा गैयामोन नालाय नोंथां आथिालाव जोंना बैसागो फोरबोआव जोङो बेफोरबायदि जानाय लोंनाय बा ज' ज' थानायखौ जों एसे खम नुनो मोनो नों नोंथां मानो होनोब्ला नोंथां आथिखालनि सुबुंफोरा गोबां ओ समनि आंखालबो जाबाय नालाय नोथां ओ गोबां सोलोंथाइ गोनांबो जाजोबबाय दानि सु सुबुंफोरा ओ बिनिखायनो गोबां सम होनोबो हानाय सम होनो हायो खौ जोङो नुनो मोनो आरो आथिखालनि सुबुंफोरखौ बेनिखायनो नोंथां गोबां फोरबोफोरावबो जोंना बारा गोबां बेफोरबायदिनो गोबां सम होनो हायैनि जाउनाव जोंना फोरबोफोरा गोबां गोदोर जालिया बेनिखायनो ओ नों नोंथां गोदोनि सु गोदोनिफोरबायदि आथिखालावबो जों बैसागो मोसानायखौ जोङो फालिलांबाय था गोन बा ओ थालांबाय थागोन होननानै जोङो मिजिंथिनाय जायो आरो
औ औ नोंथां। आंबो बेखौनो होनो सानो ओ बैसागो जाहाथे बे बैसागो फालिनायखौ जोङो मा माने एंगारनो हाया आरो । जेनेबा जोंनि सिगांनिनो बेयो जोंनि सिगांनिनो फालिबोनाय नेम नेम आरो ।
औ नंगौ औ - औ नंगौ
उ
बेबायदिनो नोंथां ओ बैसागो - बैसागो फोरबोआव जोङो गोबां फिथा सौरायबो जानाय खौ जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो जों बैसाग नि मुङाव गोबां फिथा, सौरायाइबा गोबां मैगं - थाइगं गोबां गोथां बेफोरखौ जोङो जानाय नुनो मोनो खाबदिनाय गं ओ जेरै जोङो मोनसे मख'नो हा मख'नो हायोदि जायखौ जों फुंखा होननानै बुंनाय जायो जयो फुंखाखौ जोङो बैसागुआव जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां । बेबायदिनो फिसा - फिसा गोबां बेबायदिनो मैगंफोर दंजायो नाथाय ओ आथिखालनि मुगायाव जोङो गोदोनि सुबुंफोरनि बायदि गोबां बेफोरबायदि खाबदिंनाय मैगं खौ जों मोननो थांलिया मानो होनोबा आथिखालनि सुबुं फोराबो बेफोरबायदि मैगंफोरखौ जोङो सिनायनो थांलिया मानो होनबा आथिखालाव गोबां खमसै आरो नोंथां बेफोरबायदि खाबदिंनाय मैगंफोरा औ नोंथां बिदिब्ला समाबो जाना फैबाय नोंथां । औ नोंथां बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां औ गोजोननाय थाबाय । हेलौ
उ